खोनादों ना औ नोंथाङा मा खालामदों दायो
अम दंङ ओरैनो
औ एबारनि ओ एबार जोंङो जौ जों बर'फ्रा जौ सङोना बेनि आय दानि सायाव जोंङो रायलायनोसै ना अम
औ जायो दे
औ एसे बुंनोसै नोंथांङा जौनि बागै
औ जौ-जौ होनोबाथ ना बर'समाजाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरोना औ औ गोदोनिफ्रायनो लोंबोदों बेखौ माने जौजोंनो सिगांङाव जौ जोंनो खामानि दामानिबो मावोमोन होनो
औ खामानि खामानियाव मेंनायखौ माने लोंनानै ओ देहाखौ एसे रेजेंन्ट खालामनानै लायोमोन आरो।
औ लोगोसे सावरि बादालि खुंङो ना बेवहाय माने जौ होना नै माखासे गाव हारसिङै मावनो हायै खामानिफोरखौ मावहोनो थाखायबो जौ खौ बाहायनानै ना खामानिखौबो फोजोबना लायोमोन आरो जेरै गोदोनाथ माखासे न' लुयोब ना गावहाथ हारसिं बिदि मावनो हाया ना न'खौ माने अब्ला माने सावरि लिंङोमोन आरो मानि गामिनि बयखौबो लिंनानै माने जमा मावोमोन अब्ला बेदरजों ना एसे बेदर जाहोनानै बा एसे जुमाय होनानै खामानिफोरखौ मावोमोन आरोना जौजोंनो जौआथ मोननै रोखोमनि दं जाहैबायनाा जौ गोरान आरो गिसि ना न'आव नायनानै मोननाया न'आव बानायनाय मोननाय आरो ओरैनो बायनानै आथिखालाव मोननाया थ ओ जौ माबा मा होनो? गोबां रोखोमनि जौ दङ ना आथिखालाव गोजा उम फिथाइ सामथायाइनिबो जौ दङ। औ इदिनो रोखोमनि जौ दं आरो जोंथ लोङाबो ना?
न'आव बानायनाया जाबाय सेरेब जोङो जौ गेसिनिफ्राय जौ गेसिनिफ्राय सेरेब बा बानायनाय जायोमोन आरो मोनै रोख खोमनि जों न'आव मोननो हायोमोन।
बानायो ओ
गोसे माइब्रा
इदिनो औ माइब्रायाबो औ बेबो गिसियानो एख उम किन्थु माइब्रानिया गोदै जायोमोन। उम आरो बेखौ जोङो माइ गायनाय समाव जमा गायनाय समाव औ जिरायथाव थाव दसे जिरायनो होयो। अब्ला भाजि इसे होनानै बेदरफोर बा मथर खाजि रुनानै बेखौ इस खुरैसेब्लाबो लोंनानै आरो गायफिननाय जायोमोन गाय फिनोब्ला जोंहा इसे लोंनाय जों गायनाय फुनायाबो एरलांनोसोमोन। एरलांनाय मोनलाङो आरो माब्लानिस समाव हालाङो सोरबा बायद या फाथथा मोनामोन आरो
औ मोनो खामानि समावनो बाहायखायो आरोना जौखौ। आदस
औ औ सावरि बाद दालि आरो हाबा हुखायानो होन जोंनिया हाबा हुखाब्लाबो होनाय जायो ओं सारदु दा ओं दसा
जमा जमा खामान मावनायावहाय बाहायनाय जायो आरो। जोङो उम।
औ जि जि सोंनायफ्राबो जों जमा जमा सोंनाय जायोमोन बेखौ सोंखांनायनि उनाव एसेब्लाबो सोरबा बायदिया होयोमोन लोङोमोन। बेफोर खामानि मावनायाव बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरो खामानि माव खांनानै आरो। आरो खायसेया फानोबोमोन नखर खुंनो थाखाय फाननानैबो जायो आरो औ ओरैनो लोंलाबाया खायसे लोंग्राबो दं। जायफोरा लों जायफ्रा लोङो खामानि दामानि मिथिया लोंबाय थायो बिसोर हुदा जालां लांमबाय जोङो जौआ जाहैबाय बोरैब बाबा मोजां बोरैबाबा गाज्रि होननानै बुंनो हायो आरोना। सोरबा बायदिया लोंनानै ओरैबायदि हुदा खालामना लायो दि फुंआव ओंखाम मोखां सु सुवा मोखां सुखांनानैनो लोंनाय बा मोखां सुयैयावनो लोंनाय आंना मोखाङा बेजोंसो सुयो आं इदि होनलायनाय खोथा खोनाबोनो मोनदों आरो मोखांखौनो आङो जौजोंसो सुयो बेफोरबायदि खोथा खोनानो मोन बोदों आरो मोन लोङाब्ला सोरबा बायदिना आखाया थोर थोर थोर थोर मावनानै जेबो खामानि मावनो हाया बेफोरबायदिबो नुबोदों आरो औ बेफोर जाबाय एसे गाज्रिलाय आरो हुदाया औ। बेफोर जाबाय हाबहाबनानै थाहाब नानै मोनसे हुदा जाला बाय आरो मोन्दांआब्लानो गोसोखौ औ औ जायफोरा खामानि मावखांनानै एसे गरदसे गरनै लोंदों बिसोरो बिसोरो मेंनायखौ एसेबाबो माने उम। बावगारदों आरो मेंनायखौ एसेब्लाबो गोजोन मोनदों औ बेफोर जाबाय एसे मोजांलाय आरो हुदाया खामानि माव अब्ला मावब्ला बा मोनाफ्राव रोंनाया एसे बेलेग मोनायाव लोंनानै उन्दुना थानाया बेलेग जौ ओरैबायदि गाज्रि बोदि जाय लोंनानै न'ख खराव दावराव दावसि माल बुस्थु गारथिंलाजोबनाय बिसि फिसा मिथिया होसिया जा मोनजादोंना मोनलोङाख खै बेफोरखौ मिथिया आरो हिन्जाव खौ बुनाय गथ'फोरखौ फरायनायनि खस्थ' होनाय, दावराव रायलायबाय थानाय बा ब'खिबाय थानाय उन्दुलांनो होयि उन्दुनोनो मोना खायसे बायदिया ओरैबायदि हरसेखोनि गाव उन्दु लांजासिमखौ ब'खिनानै ब'खि नानै जेब्ला गाव उन्दुलाङो अब्लासो बेलेगफ्राबो उन्दुनो मोननाय असान्थि एसे होनायखौ नुबोदों आरो ना जायफोरनि न'खराव जुमाय लोंग्रा दङ बिसोरसो मिथिसिगौ बिनि खस्थ'खौ।
औ जौ लोंबाथाय माने नांग जाथारि खोथाफ्राबो ओंखारो नं ना?
औ ओरैबायदिबो नुयो जायफ्रा बायनानै लोङो फैसा गैयाब्ला हिनजावा जि गरसे हाजिरा मावनानै फैसा एसे एनै लाबोयो बेखौ मोनाब्ला हिनजावखौ बुनाय बा खावनानै लांनानै लोंहैनाय बेखौबो नुनो मोनबोदों आरो बिखौबो माने गामि एरियायाव मिथिबोदों आरो। दानिया दानियाबो लोङो
लोङो अब्लाबो एसे खम जाबाय आरोना औ बिबायदि नांलाय खमलाय बुलाय लाय सोलाय औ इदि गैला आरो ना बारा।
गैला गाव गावनि गथखौ एसे मिथिसिनसै जुमाय लोंनानै थाब्ला आरो नखराव दावराव रायलायबाय थाब्ला बे फरायफुनाय समाव बे फारसे जे लोंबाय थाब्ला खाजि जाबाय थाब्ला गथआबो बहा फरायनो गोसो जानो।
गोसो जाया औ।
फाजिखौथ जानोथ लुबैगोन ना जुमाय खौ लोङाब्लाबो खाथियाव जिराय थानानै खोथा गो गोथाव गोथाव खोथा रायलायनाय खोनासं लुबैगोन। बेफोरबायदियावनो नखर जौगानाया एसे गाहाय जाबोदोंमोन आरो सिगाङाव माने डाउनाव थाबोदोंमोन सिगांनि सम। समाव।
उम।
गथफोरनो माने टाइम होआमोन बेफोरबायदिनो गावनि जानाय लोंनाय जुमाय लोंनाय जुमाय लोंनायनि खोथा रायलायनाय।
औ नांनायनि बारा रायलायनानै माने दावराव जानाय ना जों ज गौ लोंबाथ गावथाया माले मा
औ मालायादि असान्थि मोनदोंना मादों बेखौ मिथिला।
औ बुंनो हायि खोथायाबो मानि जौ लोंबाथाय ओंखारो होननानै खोनायो आरो ना माने बुंनो हायि खोथाखौबो जों जौ लोंनानै
बुङो आरो औ। जायफ्रा फानो फाननानैबो जिउ औ फाननानैबो जिउ जुङोदि माने जायफ्रा फानो बिसोरो लोङा। ओमफ्राय जायफ्रा फाना जायफोरा बायनानै लोंहैयो बिसोर लोंहैबायानो थायो बेफोरबायदि आरो नखरबो खुंनो हायो आर ना जौजों हानायालाय हायो थेवब्लाबो बे मोनसे गाज्रि माबा माबायो फैसा खामायनाय बायदि होननांसिगोन आरो एसे माने बेलेगनि नखरा बिदि फैसा गैयैथाराब्लाबो बायनानै लों होयो बाखि लोंबाय बायो बेफोरबायदिखौ नुदों आरो
मोजांबो गाज्रिबो जौआ औ औ
औ मोजांबो गाज्रिबो
औ
लोंनोबो नांगौ एसे एसे
औ
खामानि मावग्रा मानसिया
उम
आरो दायो फिथाइ सामथाय औ फिथाइ सामथाइजों बानायनाय गोबां खाालारनि जौबो ओंखारनो हमबाय दायो
औ ओंखारबाय
पिंक पिंक माने मा मा खालार होनगोन दिखौ गोथांबो मोनोना दायो बेलेक बेलेक जायगायाव पिंक कालार माबा ब्राउन खाालार बेफोरबायदि मोनला जोबो ओमफ्राय नआवबो बानायनो हायो आरो न ना आमलाय फिथाइखौ जोङो सिनि एसे होनानै सोदेरनानै दै एसे होनानै बेबो माबा जुमाय जानानै थायो हारसिंनो गोदै जायो आरो आरो थालिर फिथाइ
थालिर फिथाइजोंबो बानायो खान्थालजोंबो बानायोनो औ
थालिरि फिथाइनिबो बानायनानै जोङो लोंनो हायो आरो ओमफ्राय एसे आलदा नामा एसे एसे मोनामनायफ्रा एसे थाखा थायो आरो बायसफोरा बिसोरनि मोनामनायफ्रा मोदोमनाया एसे आलदा दा आरो
उम बिदिनो गोबां फिथाइ सामथाइजोंबो जौ बानायनो हायो ना
औ औ बेफोर बायदि बिदिनो माबायाव एमाव होनाङा नामा बे फिथाइ सामलायनायाव? एमाव होनाङा सिनि होबानो जायो ने
औ खान्थालफोराव एमाव होयोदा खान्थाल फिथायाव
ए खान्थाल खौबो बानायो?
ओ बानायोना औ
औ आं बेखौ मोनलोंफेराखैलाय।
ओ खान्था लखौबो बानायोनो माने होजायो आरो होबानो माने होआबानो हो-होजाया आरो ना।
बेफोरबायदिनो न'आव बानायनाया साबसिन आरो। न'आव गाव गाव बानायनानै लोंनाया साब सिनलाय। बेनिफ्राय आरो गु उनाव फेक्टरिफ्राव बानायनाया गाग्लि गुग्लि जायगा मोजां गाज्रि बेफोरबायदिनो बानायनानै फाननाय जायो। गावनि आइथिंनि लेथ्रा बेफोरजों गाग्लिनानै फाननाय जायो नालाय बेफोराव एसे बेमार जानो सान्स थायो आरो मानसिनि जिउआ। न'आव बानायनानै इसे इसे लों औ न'आव इसे इसे बानायनानै लोंनाया जाहैबाय बियो देहानि थाखाय बांद्राय खहा खालामा ओमफाय आ रो मा खामानि मावनायाव एसे एसे बाहायजायो आरो बेफोरो। एसे एसे लोंजायो। गावखौ मिथिद्रायै खालामना लानाया मोजां नङा आरो जौ लोंनानै औ जौआ मोनसे मोजांबो गाज्रिबो होननांसिगोन आरो मानसिनि जिउनि थाखाय।
औ बाहायनो रोंबा मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि।
दे होमबा नोंथां औ बेखिनि औ